औ नोंथां औ नोंथां नोंथाङा दायो मा खालामगासिनो दङ?
नोंथांआङो नै ओरैनो जिरायनासो दंगासिनो
अब्ला नोंथां जों मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो नोंथाङा सम होनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथा औ सावरायनो हागोन औ
औ माने बिदिब्ला जों सावरायनोसै नामा नोंथां जेरै जोंनि बर' हारियाव ओ आबादफोरखौ माबायदि मावोमोन मा आबाद मावनानै सोलिगासिनो दङ' नै बै माइ आबादखौ माबोरै मावोमोन नै बिनि सायावहाय नोंथाङा एसे माइ आबादनि सायाव एसे फोरमायनो हागोन नामा नोंथां?
हागोन नोंथां औदे होमब्लालाय आङो अ फोरमायनानै होनोसै
जागोन नोंथां
उम ओ माइ आबाद होनोबा ब्ला जोङो बर'फोरा गुबैयै ओ आबाद मावनानै जाग्रा हारि हिसाबै जोङो माने आबादानो जोंनि थाखाय माने बर' सुबुंफोरनि थाखाय गाहाय आरो जोङो गोदो-गोदायनिफ्रायनो माने आबाद मावनानैनो जोङो आबाद सोनारनानैनो जोङो संसार जाबोदों बा जिउ खुंबोदों औ बेबायदिनो जोङो माइखौ गायनो थाखाय जोङो बोसोर ओ सिगां बोसोरनिनो जोङो जोलैखौ दोनग्रोखायो बा जोंनो जोलै नांगौ बे जोलैल' जोङो थिनानै दोनग्रोखायो जोङो बै जोलै थिनानै दोननायखौ जोङो ओ सिगांनि समाव जोङो माने थोंजों बिदि जानला मोनलायाव दोननाय बा बसथु थाफ्राव बा मनाफ्राव सोनानै दोननाय बिदि नङा आरो जोङो बेखौ दोननो थाखायबो मोनसे औवानिनो ओ आइजें बानाय नायोमोन जों जायखौ माइ जोलैख' होननानै बुङो बे माइजोलै ख'आव जोङो औवाजों हेबनानै उनावहाय बेयाव जों जिगाब बनानै जोङो माइखौ सोनानै गोरा माने ओ टाइट खाथुमनानै जोङो दोनना होयोमोन आरो उनाव जेब्ला जोङो फोनायनि बोथोर सफैबाय मा गायनायनि सम सफैबाय
औ
खुलिनानै जोङो बसथा बा बबेबा जिफोराव जोङो बोननानै बा सोनानै जोङो दैयाव सोमनानै दोनो आरो नोंथां सोमनानै सानसे साननै बा सानथाम सोमो जोङो सोमनानै जेब्ला गाजा एसे हां जायो अब्लाया बेखौ बोखांनानै जोङो बोरैयाव दैखौ सर' होनो थाखाय दोननानै होयो बा एसे जिजों जिफोरजों जोङो खोबनानै
खोबनानै दोन जाहाथे गुदुं जायोब्लााबनो आरो बेयो गाजा बेरो नंगौ नंगौ
थाखायनो बेखौ जोङो ओ
जिबायदि खोमना दोननानै उनाव गाजाया एसे गोलाव गोलाव जाबा बेखायनो दुब्लि फोथारखौ जोङो हाबु बा खोथिया बोनो थाखाय हालेवनानै हाब्रु खालामनानै लानाय थियारि खालामनानै लानाय जानो हायाव
जोङो बे माइ ओ गाजा हरनायखौ लांनानै जोङो मोजाङै समान रोजोबै गुबुङै फोनानै होयो
औ औ
बेनि उनाव जोङो फोखांनायनि उनाव ओ जेब्ला देरो लावो अब्लानिया जोङो मोननै रोखोमै जोङो माइखौ गायनाय नुयो जोङो बे मा एसे माने गोरलै समावनो बेखौ फुनानै जोङो फिन खोनसे गायो बेखौ जायखौ जगायनाय बा खासि खालामनाय होनो औ बेबायदि खालामो ओमफ्राय जोङो माने माखासे फ्रा आरो थोंजोजोंङैनो दडाइरेक्टबो गायो डाइरेक्ट खुथियाखौ फुबाय ओमफ्राय जोङो दुब्लियाव गायखाबाय ओमफ्राय बै ओ बै जय जगायनाय एबा खासि खालामनायखौबो जोङो बेबायदिनो ओ दहला हा बा दै लोमग्रा बेफोरबायदि हायाव बांसिन गायनो थाखाय बे खासि खालामनायखौ जोङो नुनो मोनो आरो मानोना दैफोरा बां- द्राय लोमोबा ओ खोथिया या गाहाय जायो नालाय बे गाहाय खोथिया माने गाज्रि जायो बा दै लोमनानै सेवलाङो बेनि थाखायनो जोङो बै ओ खासि खालामनानै माइखौ गोजौ खालामनानै जोङो बेयाव दहला हायावफोराव गायो आरो बेबायदिनो ओ आबाद खौ जोङो गायो बा मा बायदि रोखोमनि जेरै जोङो ओ मासुरि जोङो रन्जित ओ आरो आथिखालावथ' बुंनो थाङोब्ला गुबुन गुबुन माने मुंजों मुं दोनजानाय माइफोरखौ जोङो गायो ओ लोगोसे आरो जोंहा जोंनिनो माने जों फोराव गोनां जानाय एबा जों मागोफोर बोनि थाखाय जोङो गाहायै जोंनो नांथारगौ जेरै माइब्रा माइरं माइब्रा माइ जोसा माइ बैफोर माइफोरखौबो जोङो ओ एफा एफा माने गायथारो आरो जोङो दुब्लियाव उम मानोना जोंनो मागो फोरबोफ्राव जोंनो फिथा जानो थाखाय जोंनो नांथारगौ बेफोर माइ- जोङो बेनि अनगायैबो जोङो माने बेखौ फाननो फाननोबो हायो गोबां बेसेनखौ जोङो गोबां मोननो हायो बिनि थाखाय जोङो फाननोबो हायो। बेबायदिनो उनाव जोङो ओ गायखांनायनि उनाव बेखौ जेब्ला फि- फिथाइ थायगोन ओ मोनगोन अब्ला मोनखांनायनि उनाव जोङो बेखौ हानानै जोङो न'सिम लाबोनानै मारा ना फैयो मारा नानानैसो जोङो उनाव बेखौ फोराननानै जोंनो ओ बोसोरसेनि ओ जानो थाखाय जोङो नांगौसेबांखौ जोङो ओ गावबा गावनि ओ बाख्रियाव जोङो सोनानै थिनानै दोनो जोङो बेबायदिनो बोसोरसे बेखौ जायो आरो नोंथां बेबायदिनो माइ गायनायनि आदब खान्थिया जोंना। उम नोंथाङाबो एसे बेफोरनि बागैनो एसे फोरमायनो हागोन नामा नोंथां
था हागोन बेबायदिनो नोंथां माइ गायनाय होनोब्ला जेरै नोंथाङा फोरमायलांबाय बेबायदिनो फ्राय ओ जोंनि गामि ओनसोलावबो बेबायदि एखे स्टाइलैनो गायनाय जायो आरो नोंथां नाथाय ओ बे बेनि फारागथिया बेनो जे माने गोदोनि समावहाय मोसौजों गायनायखौ नुयोमोन नोंथां ओमफ्राय नै दायो आथिखाल बिथिङावहाय जोङो बिगियानारि आदबजों दिहुनजानाय माखासे ओ मिसिन मिसिनारि जुग जायखौ बुङो ट्रेक्टार नै बैफोरबायदि जोंहाय माने ओ फ्राय ओ दानि आथिखाल बिथिङावहाय माइफोरखौहाय गायनायखौ नुनो मोनसै आरो नोंथां।
औ नंगौ नंगौ।
जायनि जाहोनाव जोंहा गोदोहाय गंसे न'खराव माइ गायनोब्ला मा- माने गोबां गामिनि साफा सानै जायखौ बुङो जों सावरि बादालि ना नोंथां जेरै मोनसे न'खरावहाय माइ गायनो ब्ला जेरै सावरि बेदर जादज्लायनानै एबा जुमाय एसे लोंज्लायनानैसो मा मोनसे न'खरावहाय माइफोरखौहाय रुजु रुमु गायनायखौ नुयोमोन आरो नों
नोंगौ नोंगौ नोंथां
बेफोरबायदि जोंनि दोरोङारि दोरोङारि जि खामानि मावबोनाय बैफोरो आथिखाल बिथिङाव नायोब्ला लासै लासै ओ गोमाबोनायखौ नुनो मोनदों आरो नोंथां जायनि जायनि थाखाय ओ आथिखाल बि थिङाव नोजोर होयोब्ला नुयो मोनसे न'खराव माइ गायनोब्ला गोदोनि समाव ओ बिगासे बिगानै एबा जि बिगाफोरखौ गोबाव सम नाङोमोन से दान हालागै नाङोमोन आरो नोंथां नाथाय आथिखाल बिथिङाव बेफोरखौ नोजोर होयोब्ला माने ओ से बिघा एबा नै बिघा बा बिघा जि बिघाब्लाबो माने सान से साननै एबा स्नि सानहालागैआवनो फोजोबजोबनायखौबो नुसै आरो नोंथाङा बेबायदिनो जायखौ नोंथाङा बुंलांदों माने न'आवहाय जेरै माइआ जेब्ला देरो लावो बिदाङा गोलाव गोलाव जानानै मोनो बैफोरखौ गोदोनि समाव खासिजों हायोमोन नोंथां
औ
खासिजों हानानैसो माइ फानजामुथि खानानै न'आव रोगानानै मोसौजोंनो आबाद होनायखौ नुयो मारा होनायखौ नुयोमोन आरो नोंथां
नंगौ नोंगौ नोंथां
दायो ओ आ थिखाल बिथिङाव नायोब्ला माने माइ हाग्रानिफ्राय लानानै गायग्रानिफ्राय लाना नै माने गासैखौबो मेचिनानो मावजोबसै होनब्लाबो माने गोरोन्थि जानाय नङा आरो नोंथां जायखौ जों गोबां ओ सरासनस्रायैनो माखासे माइफोरखौहाय मोननो हायो आरो नोंथां।
औ नंगौ
बेबायदिनो जों बेखौहाय न'आव आराम बोसोरसेनि जानायनि थाखाय बुथुमनानै बुथुमनायजों लोगोसे आरो बेफोरखौ जानो थाखायबो जोंहा दिनै गोदोनि समावहाय बै माइफोरखौ फोराननानै माने गोदोनि समावथ' बेबायदिनो कारेन्ट मेचिननो माइ माइ गुन्दै खालामग्रा माइ सौग्रा बेबायदि मेसििन गैयामोना नोंथां बैफोरखौ माने आखाइजोंनो गायेन उवालाव सौनानै माने माइरं दिहुननानै जायोमोन आरो नोंथां
औ औ नंगौ
माने आथिखाल बिथिङाव नाथाय बेफोरखौ नुनो मोनलिया नोंथाङाव आं माने सोंनो गोसो जादों नोंथांमोननिथिं दायो बे माइफोरखौहाय ओ माबोरै ओ मारा होयो बेफोरनि गोदोनि आरो दानि नोंथाङा माबाफोर सोलायनायखौ नु बोदों नामा नोंथांमोननि साइदजों?
मा होनदों नोंथां
औ नोंथां माने ओ नोंसिनि साइडजों दायो माबोरै ओ सो सो सोलायनानै दङ' गोदोहाय माबायदिमोन आरो दा आथिखाल बिथिङाव माबायदि सोलिदों?
औ नोंगौ नोंथां जोङो औ हागोन नोंथां गोदोहाय गोदोनिखौ नायोब्ला जोङो ओ आबाद मावनायाव जोङो बांसिन हालेवनायनि बिथिङाव जोङो मोसौखोनो बाहायोमोन जोङो मोसौजोनो हालेवनानै ओमफ्राय बिदि हाजिरा खामलाबो बारा लिंनानै जोङो गायामोन बा बदल जायखौ बुङो सावरि बेबायदि ज' ज' गामिनि बयबो ओंखारलायनानै जोङो मावोमोन आरो गायोमोन औ ओमफाय नाथाय जोङो आथिखालाव नुनो मोनबाय जे नाथाय बैफोर माने हुदाया बैफोर खानथिया गैला नोंथां इसे खमायबोबाय जोङो आथिखालाव ट्रेक्टर बायदि सिना मेसिन बाहायनानैसो जोङो हालेवसै आरो गायनायफोरखौबो साफा सानै या मेचिनजोंसो गायनायखौ जोङो नुनो मोनसै ओमफ्राय आरो मानोना गायग्रा मानसिफ्राबो खम जाहैबाय गायला आथिखालनि सुबुंफोरा ओमफ्राय गरमबो जाबाय ओरै मावनो हाला माने आथिखालनि मानसिफोरा एसे बिदि खस्थ' बा गोरा खामानिफोरखौ मावनो हाला जायनि थाखाय बैफोरबायदि ओ दाजेमारि आगजुफोरखौ जोङो बिरोंदामोना बिरोंदामिनारि आगजुफोरखौ खौ माने बज'बनानै लादोंसै आरो आथिखालाव नोंथां औ नोंथां होमबा जोङो सावरायनायखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै
औ नोंथां नोंथां जागोन ।